हेलौ नोंथां। खोनादों ना नोंथाङा? हेलौ औ खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथां ओम नों- नोंथाङा एसे सम दंब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागु फोरबोखौहाय माबायदि फालिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां हागोन।
औ।
बैसागु होननानै बुङोब्ला बर'फोरनि मोनसे एंगारहायै फोरबो नङा होमबा। जों बेखौ जों बेखौ गोदो आबजै आजौमोननि समनिफ्रायनो फालिबोनाय। बेबादिनो जोङो बैसागु फोरबोखौ
औ।
जोङो गोदो से दानसिम हालागै फालियोमोन। नाथाय दा स्नि दानसिमल' जों फालिनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां।
बेफोरबादिनो जों बैसागुखौ सैथो दाननि जोबथा खालारनिफ्राय फालिनाय जायो आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां।
बैसागुखौ जोङो मोननै बाहागोआव फालियो। जोङो गिबियावनो फालियो मोसौ बैसागु आरो जों नैथियाव फालियो मानसि बैसागु। बेबादि नो जोङो मोसौ बैसागुखौ सैथो दाननि जोबथा खालारनिफाय फालिनाय जायो। ओ बेवहाय ओ बेवहाय जोङो सैथो दाननि जोबथा खालार खालि मोसौ थुखैनाय जायो आरो नों थां बे मोसौ थुखैनायनि सान से सिगां जोङो मोसौखौ थुखैनो थाखाय बेफोरबादिनो लाव फान्थाव हालदि थाराय ओ दिग्लि लावथि बेफोरखौ बुथुमनानै लानाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बेफोरबादिनो बुथुमखांनायनि उनावहाय सैथो दाननि जोब था सानखालि ओ जोङो फुङावहाय सिखारनानै लाव फान्थाव हालदैफोरखौ फिसा फिसा हानानैहाय औवानि आराव जिरनानैहाय बेवहाय माला सुनाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बेफोरबादिनो जोङो माला सुखांनायनि उनावहाय मोखौखौ मोफौखौ जोङो
हांगार थाव गुबै बेफोरबायदि फोननाय जायो आरो नों थां बेनि उनावहाय जोङो बिसनो खमावहाय जोङो हालदि हालदै गोथां देग्लिनानै बेफोरबाददि फोननाय जायो आरो नों
औ नंगौ नोंथां।
आरो बेनि उनावहाय जेब्ला जोङो मो मोसौखौ थुखैनो थाखाय गलिनिफ्राय दिहुनगोन अब्ला जोङो बिसोरखौ थारायजों बुयै बुयै फुख्रि बा दैमाफोरसिम लांनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनावहाय जोङो मोसौखौ बै हानाय लाव फान्थावखौ एसे एसे जोङो दोन फिनो नालाय बेजों जोङो खुबै खुबै थुखैनाय जायो आरो नों थां बेबादिनो जोंनि गोदोनि खुगा मेथाइ दङ नालाय बेखौ रोजाब रो जाबै जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बेनि उनावहाय जों बिसोरखौ उदां बोथोराव हगारनानै होनाय जायो फाग गोजाम फागाखौ खुलिनानैहाय आरो मोनायावहाय जों बिसोरनो गोदान फागा लागायनाय जायो आरो नोंथां औ। बेबादिनो जोंनि मोसौ बैसागुआ जोबनानै थाङो आरो नोंथां बेनि उनावहाय फैयो जोंहा मानसि बैसागु जोङो मानसि बैसागु खौ बैसागुनि से खालारनिबो फालिनाय जायो आरो नोंथां बेबादिनो जोङो मानसि बैसागुआव फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां जोङो गोदानसेजों गाननानै गेदेरफोरखौ खुलुमो आरोना न'खरनि बा गामिनि बेफोरबायदि दिनो देरसिनखौ जोङो खुलुमो आरो बेनि उनावहाय जोङो गोदान सि जोम गाननानैहाय बयबो गामि नि सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै बेफोरबायाददिनो ज' ज' मोसानो ओंखारो आरो नों थां जोङो न'खर न'खर बा गामि गामि बेफोरबादिनो मोसानो थांनाय जायो खायसे खायसेया ज' ज' ओंखारो खायसेया सेंग्राफोरा आलदा सेंग्रा सिख्लाफोरा बोराय बुरैफोरा गथ' गथाइफोर आलदा आलदा बेफोरबादि जोङो रंजानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां बेफोरबादिनो जोङो न'खर न'खर बैसागु रंजानो थांनायाव जोंनो खायसेया फैसा बा माइरं बेफोरबायदि हरो आरो नोंथां आरो बेफोरबादिनो जोङो गोबां न'खर बा गामि दाब दाब मोसानानैहाय जोङो बेफोरबायदिनो माइरं फैसा मोनबोनायखौ जोङो जयैनो दुब्लि फोथार बा दैमाजिं बेफोराव जोङो ओ लावखार ओंखाम जायो आरो नोंथां ज'यैनो। बेफोरबादिनो जोङो बर'फोरा बैसागु फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालियो आरो। खाम जथा सेरजा सिफुं बेफोरबादि लानानै जोङो न'खर न'खर बैसागु रंजानो थाङो आरो नोंथां बेवहाय गोबां बेफोर खुगा मेथाइ रोजाबनानैहाय जोङो मोसानाय जायो आरो नों थां जेरैहाय जोङो बिहाव बिहामजो जंखाय लायनाय मेथाइ सेंग्रा सिख्ला बादि जंखायलायनाय मेथाइ बा गोसथोलायनाय मेथाइ बेफोरबा दि बे रोजाबनायखौ जोङो नुयो आरो नोंथां गो दोनि दिनैनि दिनावथ' बेफोरबाददि खुगा मेथाइजोंनो मोसायोमोन नाथाय आथिखालाव जे एसे जोङो बक्स आरि लानानै मोसानायखौबो जोङो खनफा खननै नुनो मोनो आरो नोंथां। औ
औ
बेफोरबादिनो जोङो। बैसागु फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिनाय जायो आरो नोंथां। आरो जोंहा बैसाग सागुआव मोनसे ओ फोथायनाय नियम दङ जे जोङो। सेजौ सेथा गोखा गोखै जानाय होननाया जोङो। बेखौ हाग्रा बंग्रानिफ्राय खांथिंनानैहाय ओ जानाय जायो नोंथां। जाहाथे जोङो ओ बेखौ जायोबाथाय देहानि बेराम आजार बेफोरो खारो बा जाया होननानै जोङो फोथाय नाय दङ। बेनि थाखायनो जोङो बे सेजौ सेथा गोखा गोखैखौ हाग्रानिफ्राय बुथुमनानै लाबोनानै जों सं नानै जानाय जायो आरो नोंथां। औ बेबादिनो जोङो बैसागुखौ रंजा बाजायै खुंनायनि थाखाय खो बेखौ रंजालि बैसागु होननानै बो बुंनाय जायो आरो नोंथां। औ आरो बैसागु बोथोराव जोंहा दिंखिया खुंखा, थालिर फस्ला बेफोरखौबो जानाय जायो आरो नोंथां।
औ नोंथां औ।
ओं बेफोरबादिनो जोङो बैसागुखौ गाजा गोमजायै खुंनाय जायो। जोङो आबाद जों सोमोन्दो लाखिनानैबो बे फोरबोखौ खुंनाय जायो। जाहाथे जोंनि ओ दैज्लां बोथोरनि आबादा मोजां जायो। बेनि थाखायनो जोङो बेखौ खुंनाय जायो। जोङो बेखौ उदां बो थोराव फा-फालिनाय जायो बे फोरबोखौ।
औ नंगौ नोंथां।
औ बेफोरबादिनो जोङो बैसागु फोरबोखौहाय गाजा गोमजायै खुङो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बैसागु फोरबोखौहाय माबायदिहाय खुंनाय जायो नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन नामा‌?
औ जेरै नोंथाङा आवगायसो बुंलांनाय बायदि जोंनि ओनसोलावबो बैसागु फोरबोखौ बेबायदिनो खुंनाय जायो आरो नोंथां। गिबियावनो जो जोङो सैथो दानानि सोबथा खालार खालि मोसौ थुखैयो नालाय। बिनि सानसे सिगांनो जोङो मोसौ थुखैनायाव जा नांगौ बेख खौ नायगिरग्रोनाय जायो आरो। जेरै दिग्लिलिथि, थाराय गाज्लि, पानि लाव आरो फान्थाव आरो बिनि उनाव हालदै बेखौ जोङो नागिरखायो आरो। बिनि उनाव जा खालि जोङो मोसौ थुखैगोन बे खालि बेखौ हानानै ओ जोङो आर औ औवानि थेङल जिरनानै जोङो माला सुनाय जायो आरो नोंथां। बेनि उनाव जोङो मोसौ थुखैनो ओ जेरै मोसौखौ जोङो फुख्रि नङाबा दैमाफोराव थुखैनाय जायो। बे स समाव जोङो ओ बे हाना लानाय मैगंखौ जोङो माला गानहोनानै सार जेरै हाना लानायखौ सारनानै जोङो। जेरै दिग्लिलिथि बिलाइ थाराय गाज्लि बिलाइ बेजों जोङो बुज्राव बुज्राव थुखैनाय जायो आरो नोंथां बिनि उनाव मोनसे मेथाइ दंना खुगा मेथाइ जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै बारिलां बाय था बिमा गायदे बिफा गायदे बायदि गारजा होननाय बेखौ जोङो ओ बे खुगा मेथाइखौ खननानै मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो नोंथां। बिनि उनाव मोसौनि औ फागा बोरायखौ जोङो बेयाव बख'नानै दिग्लिलिथि थाराय गाजलि बिलाइजों जोङो थुनानै गारबोयो आरो नोंथां। बिनि उनाव जोङो मोसौनो ओ जेरै साराय खिथुनि हांगारखौ ओ थाव गुबै लगायना फोथा थुनाय जायो आरो औवानि औवाजों मानो होनोब्लाथाय गोदोहाय जोंनि जायगायाव अरनबारिमोन नालाय बेयाव जेरै मोसा लख्रा बिदि थायोमोन नालाय बेनिखायनो जोंनि मोसौखौ ओ दाजाथों गिनानै खार थों होननानै बे फोथाखौ थुनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनाव जोङो औ बेनि उनाव जेरै मोसौखौ ओ मो सौनि आग्लायनाय थुखैनायखौ जोङो जेरै गुलि ओ गुलिनि उखुम मोदायाव बाख्रियाव जोङो दोननाय जायो आरो नोंथां थेबनानै बिनि उनाव आरोबाव मोसौखौ ओ गोदान फागा लगायनाय जायो आरो नोंथां मोनायाव औ बिनि अखानायै ओ बिनि उनावनो जोङो जेरै मोखौ थुखै खालिनो जेरै जोङो नोंथाङा होननाय बायदि जौसे ओ से बिदिनो जोङो गोखा गोखै जायो जेरै दिंखिया था ओ औ थालिर फस्ला ओ थालिर फस्लाखौ जो थालिर फस्ला दिंखिया जेरै जोङो खाबथिंना मोननाय दिंखिया बेफोर मैगंखौ जेरै जों हाग्रानि मैगं गोखा गोखैखौ बै सानखालिनो जों जानाय जायो आरो नोंथां जेरै दाउ बेदर जों नङा अमा बेदरजों मानो होनोब्ला ओ जोंनि देहानि बेमार आजार खारो होननायलाय गोदोनि सुबुंफोरा बेखौ दासिमबो फोथायनानै जोङो मोसौ थुखैखालि गोखा गोखै खाबथिंनानै जों जानाय जायो आरो नोंथां नागिरथिंनानै मिथिंगा आवनो औ बेनि उनाव आरो जोङो जोंनि मानसि बैसागु जेरै ओ बे खालि जेरै जोङो दख'ना थावसि रेग रेगां आगरनि फास्रानि फास्रा बिदिनो जोङो जेरै देलायफब माफब खानायाव जेरै जोङो ओ बि बार लायो बिनि उनाव फथा गोज्जा आसान खेरा गाननानै जोङो समायना रमायना देलायनानै रंजानो थाङो आरो नोंथां बैसागु फोरबोखौ बिनि उनाव हौवाफोरा गामसा गोथां गिन्दि गस गिन्दि गुफुर बिनि उनाव गोदोनायाव आर'नाइ फालि लानानै जोङो गासैबो ज' ज' लोगो नांनानै बर'नि दोरोङारि दामजु जेरै खाम सि फुं जथा सेरजा गंगोना थरखा बेफोरखौ लानानै जोङो गासि सैबो बोराइ बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाइ बो न'खर न'खर बैसागु मागिनो थाङो आरो नोंथां आरो जोंना
ए नोंगो
ओ बर'फोरना मोनसे हुदा दं नालाय नोंथां जौ लोंनाय जेरै जौ बेखौ खौ जोङो माइब्रानि माथानि जायनिबा न'खराव मोसानो थाङो बे न'खरनि सुबुङाव अननानै होयो आरो नोंथां जेरै औ जेरै जोङो बैसागुखौ गोदोहाय थामजि सान फालियोमोन दाथ' जोङो स्नि सानल'सो फालियो नालाय नोंथां बेखायनो बेखायनो जोङो जेरै स्नि सान जेरै रां एसे एसे माइरं एसे जा मोनो बेखौ जोङो लावखार ओंखाम जानाय जायो आरो नोंथां ओ नोंथां होमब्ला जोंनि दिनैनि बैसागु फोरबोनि सायाव सावरायनाय समाय एसेनोसै नामा नोंथां जोंना समाबो जाना फैबायना
औओ
औ औ गोजोन्थों नोंथांनिसिम बो